इऔ
अ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां बुंलाय।
औ नोंथांजों आं ओ मोनसे आयदानि सिायाव रायज्लायनो नागिरदोंमोन आरो। औ बे आइदायानो जादों दानाय लुनाय। ओ बरफोरनि दानाय बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय। नोंथांमोननि ओनसोलथिं बेफोरबायदिनो दानाय माबोरै दायो लुयो।
नोंथाङा ओ सोंनाय कुइसननि एन्सारखौ आं होनोसै जेनेबा जोंना दानाय लुनाय होनोब्ला बर सुबुं बा बर आइजोफोरा जोबोद आखा फाखाखा जों गोदो गोदायनिफ्रायनो नुबोदों जि ओ जोंना बर सुबुंबा बर आइजोफोरा नखर नखरनो सि दानानै एबा सि लुनानै
जोङो दखना गाननाय बा जोमग्रा जोमनायफोरखौ गावबा गावनो। दानाय लुनानै माने गाननायखौ जों नुबोदों आरो ना। बेबायदिनो जोंनिया बर नखर नखर बयनिबो नखराव जोङो साल खुन्था। बा हिसान सोंनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना बेबायदिनो जोंनिया गोदैहाय। बर सुबुंफोरा बिदि हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै गाननाय बिदि जोंनिया भाग गैयामोन बा बिदि जोङो गानामोन। सोमामोन जोङो आगोलोहाय नखर नखरनो साल खुन्था थानायखाय जोङो हाथाइ बाजारनिफ्राय खुन्दुं लाबोनानै ओ बा माथानि खुन्दुं बा नआवनो फिथोब निफ्राय बानायनाय खुन्दुं बेखौ जोङो लाबोनानै नआव
ओंखामजों रुफानानै बेखौ गुरै खालामनानै जोङो। सोंनानै दखना बा खास्रा बा गामसाफोर जोङो। दानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो ना। बेबायदिनो जोंहा दखना दानो होनबाथ जोंना हिसानाव बा बिदिनो जोंनिया सोंग्रोना लानांगौ आरो ना सोंनानै जेब्ला जोङो बेखौ जोङो दोंसे दोंसे खुन्दुंखौ खालामग्रोनांगोन सोंनानै बेनि जोङो जेथोफोर खौ सेफाय जोबनानै लानांगोन बेनि उनाव जो साल याव लांनानै बिदिनो जोंनि हिसार खालामनानै बेखौ दानाय जायो आरोना बिदिनो जोंना दानायजों लोगोसे बर सुबुंफोरा गोबां रोखोमनि ओ आगरफोरबो जोंनिया फार सा एबा दखनाफोराव बिदिनो जोंनिया हेबनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना। बेबायादिनो जोंनिया बेफोरबायदिनो मा मा आगर एरो होनोब्ला जोंनिया बै बैग्रि आगर। हाजो आगर दिंखिया आगर
दाउ थोख्रेब आगर फारौ मेगन आरो बायदि रोखोमनि बायदि बायदि आगरफोरबो जोङो एरखांनानै बर सुबुंफोरा दखना एबा फास्राफोराव बिदिनो ओ एरखांना गानो आरोना आरो जोमग्रा जोमो आरो बेबायदिनो जोंनिया हौवाफोरनि थाखाय एबा बिसिफोरनि थाखाय जोंनिया हिन्जाव माहारिफोरा गामसा दानानै होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना बेबायदिनो जोङो आथि खालाव बेफोरबायदि सि दानानै गाननाय एबा नखर नखर हि सान सालघुन्थाखौ जोङो बारा नुनो मोनलिया। बेबायदिनो ओ जोंनिया हिसान दानाय होनोब्ला आथिखालाव जोङो इसान दानानै गाननाय बा सि दानानै गाननायखौ जों नुलिया। जोंना मिसिंनिफ्रायसो दानानै गाननाय द खना बा गामसाफोरखौ जों बांसिनैहाय बाहायनायफोरखौ नुनो मोनसै। बेबायदिनो जोंनि आखाइजों दानाय सिफोर एबा सिल दानानै नख न'खर न'खर लुनाय सिफोरा जोबोद मोजांसिन जायो आरो ना। मेसिनजों दानाय दख'ना बा मेसेंजों दानाय सिफोरा जोंना बारा एसे मोजां जाया। ह स्रं स्रं जायो एबा गो बा जायो जोंना आखाइजों दानाय जा आरो गाननोबो मोजां। आरो टेट थायो आरो ना। बेबायदिनो बेफोरखौनो नुनो मोनदों आरो। ओ होमब्ला नोंथां नोंथांमोन निखि माबायदिहाय ओ सि दायो एबा माबायदिहाय सि दानानै गानो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ जोंनि ओ ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो दायो सिफोरखौ माने गोदो माने दाथ' एसेबां माने बेफोर बादि दाला दानाय लुनाय माने नुला आरो गोदोथ' बिदिनो बयनिबो न'खर न'खर ओ साल खुन्था थानायखौ नुयोमोन। इसान सालिखौ नुयोमोन आरो। ओ नाथाय दा आथिखालाव बेफोरबायदि न'खर न'खर नुनो मोननाया खमसै आरो।
औ।
सिगां जोङो बिदिनो ओ गावबा गावनो ओ बर' आइजोफोरा ओ दानानै लुनानै माने गावनो गानोमोन। आरो गावनो बिदि दानानै दखनाफोरखौ दानानै गावनो आगर एरनानै गानोमोन आरो रो गामसा दख'ना गामसा ओ जोमग्रा फालि बेफोरखौ माने दायोमोन आरो गोदो। बेफोरबायदिनो गावबा गावनो माने दायो दानानै बियाव ओम दखना बा फालि बेफोराव आगर खौ एरोमोन आरो गावनो एरोमोन। बायदिसिना गाब ओ बायदिसिना रोखोमनि आगर एरोमोन जोङो हाजो आगर फारौ मेगन आरो थाइगिर बिबार। ओ दिंखिया बिलाइ बेफोरबायदिनि ओ गोबां माने आगर एरनानै गानो मोन आरो बे दख'नायाव बा फालियाव। औ आरो जोङो आर'नाइफोरखौबो दानायखौ नुनो मोनोमोन। ओ बिदिनो न'आवनो ओ इसान सालि गावनि आखाइजोंनो बानायनानै। आखाइजोंनो दानायखौ माने नुयोमोन आरो नाथायथ' दा आथिखालाव ओ आथिखालाव बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो थांला गोमालांजोब्बाय बयबो। बिदि माने बिदि ओ दानायखौ गारजोब्बाय आरो माने। गाव दानायखौ गार। ओमफ्राय बिदिनो जोङो मेसिनजोंसो दानायखौ नुनो मोनो मेनजोंनो। जोङो दख'ना दायो गामसा दायो फालि जोमग्रा दायो आरो। जोङो आर'नाइफोरखौबो गासिखौबो माने बिदिनो जोङो मेचिनजोंसो दाजोबो आरो। मेचनजों बेखौ दानायखौसो जोङो ओ बबो। बयबो बायनानै गाननायखौ नु नो मोनो बाजार फोरनिफ्राय ब द। दखानफोरनिफ्राय जोङो बिदि बायनानै लाबोनानै गानो आरो। ओम गोदोथ' जोङो। जानानै गावनो फान है। होयोमोन हाथथाय बाजारफोराव गावनो आ गावनि आखायजोंनो दानानै ओ गावनि आखाइजोंनो आगर एरनानै जोङो बाजारफोराव फानहैयोमोन। ओ फानहैयो। ओ फानहैनायखौ नुदोंमोन आरो नाथाय दा बिदि रावबो बेफोरबायदि माने खालामला बेफोरबायदि फानहैलाबो दालाबो। ओ बयबो मेसिनजोंसो दानाय लुनाय बेफोरखौ माने ओ फाननायखौ माने नुनो मोनो आरो दा आथिखालनि जुगाव बेफोरखौसो नुयो आरो दा जेरैबायदि जि ओंखारदों बेफोरबायदियाथ' ओ गोदोनि बायदि दा गोदोनि बायदि आखाइजों दानाय नङा बेफोर गासिबो माने मेचिनजों दानाय लालाय बेनि थाखायनो ओ बेफोर जिफोरा जोरनो नागिरा आरो गाननोबो एसे बां माने मोजां नङा मोजां जाया आरो नुनायावलाय ओ नुनायावलाय समायना मोजां नुयो। नाथाय गानब्लाथाय ओ गानब्लाथाय माने मोजां मोना आरो बेखौ जों गाननानै मोजां मोना। बियो स्ट्रं स्ट्रंबो जायो आरो गोबा जायो आरो गोदोनि बिदिनो दानाय लुनाया दाथ' ओ जोबोद माने रोजा जायो मोजांबोमोन गाननो बेनि थाखायनो मोजां जायोमोन आरो गोदोनिफोरा नाथाय आथिखालनिया बिदिनो बिदिनो जालांजोबबाय आरो मोजांबो मोना आरो दामफोराबो ओ बिनि ओ आथिखालनि दख'ना बा गामसा बेफोरनि जिफोरनि दामफोरा जोबोर माने बुरजा जाबाय आरो बिसिनि बेसेना माने गोबां ओ गोबां बुरजा लायो दा आरो आथि ओ गोदोथ' बिदिनो ओ गावनि आखाइजोंनो दानाय दानानै फाननायखौ उम बेफोरनि बेसेना माने एसेबां नङामोन गोदो थ' नैजौ थामजौ बेफोरबायदियावनो मोनला बायोमोन आरो नाथाय दा आथिखालनि आ जिफोरा जोबोद बुरजा आरो बेसेना गांसेयावनो दख'ना गांसेयावनो थामजौ रो- थामरोजा ब्रै रोजा बेफोरबायदि आरो आरो इन्दिनि सि बुं ब्लाथाय इन्दिनि जियाथ' ओ बिदि फास्रा जोमग्रायानो आ ब्रै रोजा बा रोजा बेफोराव लासै लायो आरो ओ बेफोरनि औ जोबोर माने बुरजा जालांबाय बिदि बेसेनफोरा बिदिनो जालांगासिनो आरो आथिखालाव आरो जिफोराबो माने एसेबां जोरनो नागिरा आरो मोजां जाया औ औ नोंथाङा ओ बेफोरबायदिनो ओ गोदोनि बायदि इसानजों लानाय लुनायखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव नुबाय थायो नामा दाबो?
औ नोंथाङा बुंनायब्ला दिनै जों जेनेबा गोदोनि बायदिथ' दानिया न'खर न'खर जों हिसान साल हुन्थाफोरखौ जों जोङो नुनो मोनलिया गोदैहाय जोङो बयनिबो न'खर नख'र एबा गामि गामि सालखुन्था गोनां बा न'खर न'खर सिदानानै गाननायखौ जों जोबोरैनो नुनो मोनोमोन। नाथाय जों आथिखालाव बेबायदिखौ जोङो नुनो एसे एसे खम जाबाय आरो ना दानिया जोंना बायनानैनो मोनो नालाय। बेनिखायनो जों हाथाय बाजारनिफ्रायनो मेसेनजों दानाय सिफोरखौनो बायनानै गाननायखौसो नुसै। गोदोहाय जोंना आबै आबौमोना इमानबो रां रां रुफा बा बिदि बिदिनो जोंना रां थायामोन नालाय बेनिखायनो जोंनो न'खरावनो खुन्दुं लाबोनानै न'आवनो बानायनाय साल खुन्थाजों जोंना लुयोमोन आरो ना। बा हिसान सोंनानै सि दानानै गान नाथाय जोंनि आथिखालाव बिदिथ' गैलिया रावबो समनिबो आंखाल। बयबो दानिया आ गोदोनि बायदि बिदि गोलैसोना थानायखौ जों नुलिया। आइजोफोरबाबो जोंनिया सोलोंथाइ लानानै गेदेर जेनेबा साननायफोराबो गेदेर आरो बिदिनो खामानिफोरबो मावनो हमबाय साख्रिफोरबो आरो बेनिखायनो जोंना समाबो खम बा समाबो थुंगेबाय होनजायो, बेनिखायनो जोङो दाना बायनानैनो गानसै आरो। मिसिंनि सिफोरखौनो बेबायदिनो जोङो आथिखालावथ' जोङो बिदिनो मेसिनजोंनो दिहुननानै जोबोद ओ बुरजा बुरजा रांनि दख'नाफोर खौ जों दिहुननायखौ नुनो मोनो, जोबोद गोदोर गोदोर ब्रेन्डनि बिनि दिहुननायखौ जों नुनो मोनदों। बिदिनो जोंनिया जोबोद गोदोर गोदोर ब्रेन्ड ओंखारदों जेरैहाय जोंनि बिबार ब्रेन्ड लफाय ब्रेन्ड, एफ एन एफ ब्रेन्ड आरो अनजिमा ब्रेन्ड। आरो बायदि रोखोमनि जोङो नुनो मोनबावदों आरोना ओंखारनायखौ, नोंथां होनबा जोंनाथ' समाबो जायाखै नङा समाबो जाबाय, होमबा नोंथां जोंनि सावरायनाय खौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा? औ गोजोनथों, दे बिदिबालाय।